हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
बे समाव आङो नोंथांजों जोंनि उम बर' हारिनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय कल खालामबाय
औ औ आं फ्रि दङ' दे सावरायजागोन दे।
आदसा दा जोङो बर'म बर' हिसाब बै गोबां जि जोम दायो नङा होमब्ला
औ नोंगौ।
ओ बे जि जोमनि मादाव नोंथाङा माबाफोर जिखौ दाफेरबाय नामा?
दानाय लुनायनि सोमोन्दैथ' आंहा बेबायदि जेबो नलेज गैया आङो दोनैसिम जि दाफेरनो मोनाखै आरो
आदसा आनिफ्राय अब्ला नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनाय फोरखौ लानानै बा जोमनानै बा गाननानै मोजां मोनगोनना मोना
ओ जोंनि बर'आ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोम नाय दख'ना जोमग्रा बेफोरखौनो साबसिन नुयो आरो आंना बुहुमनि मादाव बयनि साबसिन गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि ड्रेस आरो बेखौ
दख'ना जायखौ होनो जों दख'ना ओमफ्राय ओ नोंथाङा
दख'नायाखौ
औ
जिथब्ला आखाइजों दानाय आरो मेसिनजों दानाय दङ नङा होमब्ला
औ औ
दा नोंथाङा ओ गोबा स्टाइलखौ मोजां मोनो ना रोजा स्टाइलखौ मोजां मोनो
दख'नाखौथ' आङो ओम बेबायदिनो बांसिन दानाय आखाइजों दानायनिखौसो बायनाय जायो आरो आरोना जोंनि हि सानाव दानाय जि बेफोरबायदि बांसिन गाननो मोजां मोनो आरो लाइट लाइट जाया रेजें जाया बे बेफोरो न' आखाइजों दानाया हेभि जायो नाथायबा लास्टिं जाहैयो आरो आरो बेफोरो आरो जोंनि बर'नि माबा आखाइजों दानायनि जे आगरफोर बेखौ मोजां मोनो नायनो मोजां मोनो आरो मिसिनजों दानाया जाहैबाय मिसिन जों दानाया माने गोबा जाहैयो आरो खुन्दुंफोरखौ इसिबां मोजां मोना गाननो थाखाय नाथाय दाम लानानैबो जाहैबाय कुवालिटि लानानै दाम लानानै ओ मेसिनजों दानायफोराबो मोजां कुवालिटिनि मोजां खुन्दुंनि जेबो लागोन होननो कमफरटेबोल जायो बेबायदि आरो ओम
दा आखाइजों दानाय जिया जाहैबाय जोंना माइदिया बिराद मोजां नांनानै थायो माइदि गोनां जों जायखौ माइदि होनानै दायो मेसिंजों दाबोला बे माखासे माइदिया खारखा जोबो अब्लानिया मिसिंजों मिसिंजों दानाय जि माइदि गोनां जिया ओरैनो खनसेसो गानोब्लानो बा खननै गानोब्लानो माने रंफ्रा खारो आरोखि रं खार खारनानै जिफ्रा नायनो गाज्रि जायो नायनो सुखुवा जायो गाननायावहाय मोजां मोना ओमफ्राय
रोखोमै जोङो जिफोरखौ दायो नोङा होमब्ला
उम उम
सोरबा गोबां आगर लानानै दायो माखासे दङ बर'फोरनि गेजेराव नोंथाङा खोनाफेरदोंना मालाबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा मा आगर दङ
औ आगर हिसाबैथ' खोनानाय हिसाबै आङो ओरै ओ माबा दावराय मोख्रेबनो बैग्रि बेगरनो बेबायदिनो नेचार दिंखिया बिलाइ बेफोरबायदि
ओ
खौ सोमोन्दो लानानै माबाया बेबायदिनो गुबुन गुबुन आगर एरनाय जायो होननानै मिथियो आरो आं गाव दायाब्लाबो गाव दायाब्लाबो बेबायदिनो गानग्राखाय एसे मोनथियो बेनि सोमोन्दै
माखुरि अगरनो नङा होमबा ओ आरो खोनानो मोनोमोन खासि हाथाइ सुनानैबो दालायनाय बे खासि हाथाया माब माबायदि रोखोमनि जायो माबायदिहाय माने खासि हाथाया आलदा आरो बै दस्रा जिफ्रा आलदा नामा
खासि हाथायाथ' बे मोनसे आगरनि नामसो जाहैबाय बे जेनेबा दखनायाव जे मिजि मिजि बेबायदिनो खासिनि जे माबा थायोना ओ मा होनगो लायो बेखौ बे खासिनि बे दानग्रा बे
आदसा बेखौ। सुखानांगौ आरोखि बे जिखौ दानोब्ला माने ओ। खासि हाथाय महरै सुखां।
औ बे खासिनि हाथाइखौनो बेहाय महर बे खासि हाथाय मह'रावनो बे दख'नायाव सुखांगोन आरो बेबायदि बेफोरबे के साइज खासि हाथाइ बादि नुहैबाय। बिनिखायनो बिनि मुङाबो खासि हाथाय जाहैबाय हो उम।
नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ लानानै मोजां मोनगोनना मोना?
बर' हारि आर'नाइखौथ' मोजां मोनो नाथाय ओम। बे आर'नाइखौ जानला मोनानला बेफोरबायदि लाबथिं लानाय जाया। बरायनायफोराव बरायजाबोला लानाय जाहैबाय बेबायदि आर रोम बे आर'नाइखौथ' हौवाफोरखौ लाबोला मोजां नुयो आरो ना गामसा आर'नाइ गानबोला।
उम जोंनि गोदो जोंनि गोदो न'आवनो दानाय। जोंनि गोदो न'आवनो दानाय आर'नाइया ओरैबायदि मोजांमोन माने बर' सिख्लाफोर बर' आइजोफोर दानाय आर र'नाय ना ओरैबायदि जोङो नु नुबोदों आङो नुबोदों जे ओरैबायदि ओ उम ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दायोमोन बे आर'नाइफोरखौ। दा बेफोर आर'नाइया गोमालांजोब्बाय आरो मानो होननानै बुङो? ब्ला उनथिंजाय सासे नो थिखांनानै ओरैहाय गन सोनानै होग्रा आरो सासेयाहाय ओरैहाय साल गान्दैनि माबा मो मोखाङाव थानानै बोग्रा। बेबायदि गोबां खस्थ'यै दाबोनाय नुदोंमोन आरोखि आम। ओमफ्राय दा बैफोरनि बैफोरनि जिनि कुवालिटि आरो आजिखालि जों मि मिचिनजों दाजानाय कुवालिटि सि बिराद आलदा माने रेजें रेजें जायो दानिया। खनसे सुब्लानो माने ख्राम ख्राम जानानै थाला सिगांनिया गोदोनि जोंनि न'आवनो दाबोनाय आर'नाइफ्रा माने खननै खनथाम लाख खांनायनि उनावबो सुनानै दोनोब्ला बेयो ख्राम ख्राम जानानै थाफिनोमोन आरोखि। दा। जोङो गोबां रोखोमनि आर'नाइ बाहायो जे दाना माबायावहाय। प्रग्राफ फग्रामफ्रावबो हायो सोरनोबा मान बावनाय सोरनोबा मानाय। बेफोरखौ। जों आरो बैजों नोजोर होनानै नायोब्ला गोबां आलदा मा होननानै बुङोब्ला। बेयो मिसिंजों दानाय जाहैबाय खनसे सुयोब्लानो। बेनि मद बा महरा गोमालांजोबो आरोख
औ दानिया बेबायदि जाहैबाय आगोलनिखौथ' आङो बेबायद दि दा मोनफेराखै दांनोबो मोनाखै।
ओम।
आरो गामसाफोरनि सोमोमदैलाय।
आं गामसाफोरनि सोमोन्दैथ' दाथ' एक्सुेुलि जोङो न'आव दानायखौनो गानोबारु बिदि ओ गोबां रोखोमनि गामसा दङ जोंनियावहाय दाथ' आरो उम बर' आइजोफ्रा गोबां रोखोमनि गामसा दालिया खालि सोरबा दायोब्ला बे मोनसे खालारनि आ बड'लेण्ड गामसा होनो जायखौ।
औ बैसागुआव बैसागुआव गाननो थाखाय जे द ओ। गामसा दायो बे दानिया आगर गोनांलाय ना जिं जिं रुबैयाव
ओ औ सिगां समावहाय जों गोबां रोखोमनि गामसा गानबोनो मोनदोंमोन। ग्राफस जेरै जेखौ जोङो फिसा फिसा लानानै ओ फिसा फिसा ओ सोंनानै माने गेजेर गेजेर फिसा फिसा लाखावनानै गेजेर गेजेर फिसा फिसा दाखावनाय बेबायदि गामसाफोरखौ जोङो गानबोनो मोन्दोंमोन जायखौ ग्राफ होनो। आरो बेनि उनावहाय ग्राब गेदेरबो दङ'मोन ग्राब गेदेरा जाहैबाय एसे गुवार गुवार आसि थाइथाम थाइथाम लानानै ओ दोंथाम दोंथाम बेलेग खुन्दुं सोस'ननानै बेबायदि सोंनानै बिदिनो थख' थख' दानाय जों बिदिबो मोनबोदोंमोन गोदो। ओमफ्राय ओरैबायदिनो अनलि प्लेनबो मोनबोदोंमोन। गोबां रोखोमनि गामसा दायोमोन सिगां समावहाय। दानियाथ' ओ गोबां खम नुनो मोनबाय बेबायदि गामसा दानायखौ।
दिनै गाबोन बेबायदि गाम ओ गामसा दख'नाफोर खौनो दाबांला जोंनि एलाका जोंनि जायगाफोरावथ' गैला बेबायदि। बाजाराव जि मोनो फानो बेखौनो बायनाय जायो। बेबायदिसो जाहैबाय आरो। गोमालांनो हमदोंसै जोंनि बर' हारिनि
गोमाबाय गोमाबाय गोमाबाय गोमाबाय गामि ओनसोलफ्राव गोबां जायगायाव गोमाबायानो होननानै बुंजायो।
उम। गोमालांबाय जोंनिजोंथ' नुनो मोनला। सिगाङो बयनिबो न'आव ओ साल खुन्था नुयोमोन इसानसालि नुयोमोन, दाना बेफोरो गैला गोमालांजोबाय हिसानसालिखौनो नुनो मोन ला दाना गामिफोरावबो बेबायदि जाहैबाय आरो। नोंसिनिजोंलाय बोरै इसानसालिफोर दं नामा बयनिबो
जोंनिथिं दङ' सोरनावबा सोरनावबा दङ'सै आजिखालि फ्राय मानसियानो दाला नालाय एसे इन्टारेस्टफ्रा खमायबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ नुदाव बेखौ नुदाव दायोब्लासो इयुन जेनेरेसन गोरलै गोरलामफ्राथ' रोंलिया बे जिखौ
औ औ औ।
ओ जिखिनि दाबोनाय बैसोनि हाबा जाफैनायफोर दङ' दा बिसोरल'सो दासै।
औ आगोलनिफोराल'सो दायोसै दानाथ' गैला। हिसानसालिखौनो नुनो मोनला मानसिफोरा दानि गथ'फोरा माखौ माखु होनना बुङो माखौ मु-मुस्रा होनना बुङो बेफोरखौ जेबो आइदिया गैला आरोना। दानि गथ'फोरा बेबायदि जाहैबाय गोमालांनो हमबाय। दा जोङो जोंनि बर' हा-हारिनि कालसारखौ लाखिनाया मोजां जागौमोन आरो। बेबायदि हिसाबै ओम दानाय लुनाय फोरखौ लानानै मोजां नुयो जोंनि बर' हारिखौ नङा होनबा? उम।
दानांगौ बर'नि मोनसे आ हारिमुजों लोब्बा थाफानाय कालसारमोन आरो बेबो जोंनि दानाय लुनायाबो। दा बियो लासै लासै गोमालांजोबबाय गोबां जायगायावहाय।
गोमालांनो हमबाय दानिया बेबायदिनो टेक्न'लजि जुग जाहैबाय नालाय बेफोरबायदि आखाइजों दानाय लुनाय बेफोर गासिबो गोमालांनो हमजोबबाय आरो उम औ। दे नोंथां होमबा नै समा जाबायना जोंना दे। हामबायसै।